मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
नोंथाङा जुदि दायो फ्रिबा आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला दिनै बर'फोरनि रंजालि फोरबोनि बागै नोंथाङा गिबियावनो फंनैसो फोरमायनानै होग्रोदो
औ अ जोंनि बर'फोरनि रंजालि फोरबो होनोबाथ' जोंहा ओ बैसागुआनो नङा होनबा नों नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा गोबां फोरबोफोर दङ बर'फोरनि गेजेराव जेरै ओ गिबियावनो जोंहा बैसागो बैसागुनि उनाव ओ फोरबो आरो लोगोसे खाथि गासा फोरबो बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां फोरबोखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां लोगोसे जोङो बैफोरबायदि फोरबोखौ जोङो माने फालिबोयो बा बैफोरबायदि फोरबोआवहाय जोङो रंजाबोयो आरो नोंथां जोंहा बैसागु होनोबा जोंहा बैसागुआवहाय माने बयबो लोगो नांनानै गेदेर उन्दै ज' मोसालायो बेजों लोगोसे जोङो बैसागु होनोबाथ' जोंहा गावनि जिउआव माने गोदान बोथोर फैनाय आरो खोनादोंना नोंथाङा औ गोदान बोथोर फैलायजों लोगोसे माने बैसागुखौ जोङो जोंनि गोदान बोसोर होननानै साननानै लानाय जायो आरो नोंथां बेवहाय जोङो बयबो गथ गथाय जोंनि बर हारिमुनि बर हारिनिनो माखासे खाम जथा सेरजा सिफुं दामजु लानानै जोङो नखर नखर मोसायो। आरो नखर नखर मोसानानै जोङो माइरं बा रां बेफोरबायदि जोङो लायो आरो नोंथां बेजों लोगोसे जोङो
औ
जोंहा बैसागु फोरबोआ माने मोनफ्रोमबो फोरबोआथ एखे नङा नङा होनबा नों दा आलादा आलादा बैसागु फोरबोआवथ जोङो ओ जोंहा मोसानायजों लोगोसे जौ लोङो जौ गिसि गोरान बेफोरबायदि माने जो माने जौ गोरान गिसि लोङाब्ला माने जोंहा बैसागु बायदि खौनो मोना नङा होमबा नोंथां जिहुथु जों बर हारि बर हारिनि गाहाय ओ बैसागुजों लोगोसे जौ बिसि जौ गोरान थाफाखायो बेखौहाय गुबुन हारिनि सुबुं बा ओ मानसिफोरा बयबो मिथिखायो।
औ।
आरो जोंहा फोरबो होननानै बुंबावोब्लाथ' जों
मागोनि ओ मागो फोरबो होनोबाथ' जोंहा गिबियावनो ओ फिथा जानाय होननानै बयबो सानहरखायो गुबुन हारिनि सुबुं बा मानसिफ्राबो ओ मागो फोरबोआवहाय जोङो इसोर सिबिनाय जों लोगोसे
नंगौ।
इसोर सिबिनायजों लोगोसे जोंहा ओ ओ फिथा सौराय जानायखौबो नुनो मोनो आ आरो नोंथां सौराय थावनि फिथा एन्थाब। बेफोरबायदिखौ जोंङो नुनो मोनो आरो।
औ।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा कार्तिक फोरबो जा फोरबोखौबो जोङो ओ फालिबोनो मोन्दों काति फोरबोआव जोंहा ओ कातिक फोरबोआवहाय जोंहा ओ जेब्ला कार्तिक दान सौ- जायो अब्लाथ जोंहा ओ गायनानै दोननाय माइआ माने ओ बिदां बिदां खिलियो बा ओ बिदां ओंखारो आरोना बेखौ जोङो दुब्लि -थारावहाय जोङो आलारि बाथि सावनानै माने ओ बै कातिक ओ गासाखौहाय जोङो फालिनाय जायो आरो बेजों लोगोसे बुध प्रसादबो बावफानाय जायो बे बेजों लोगोसे आरो जोंहा ओ सिबिसालि बा मन्दिरावहाय सिबिसालि बा मन्दिरावहाय माने बावथाय बावहैयो आरो आरो इसोरखौ गाबज्रिनाय जायो माने गोबां आलदा- आलदा धोरोमनि इसोर सिबिनायबो दं नालाय जोंहा सुबुं ओ बर' सुबुं समाजावबो नङा होमबा नोंथां? औ बेनिखायनो माने गावबा- गाव ओ इसोरखौ माबायदि सिबियो बा माबायदि खुलुमो बा माबायदि बावथाय बायो बेबायदिनो आलदा- आलदा रोखोमनि बावथाय बावनानै जोङो फोरबोफ्रावहाय फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नों आरो जोंहा ओ आमथिसुवाबो फोरबो दङ बेवहाय जोङो आमथिसुवा होनोबाथ' जोंहा आसार दानाव बेवहाय जोङो गोबां गोबां फिथाइ- सामथाइ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
औ बेवहाय जोंङो गोदोनि दिनावथ' फिथाइ- सामथाइ जानाय होनोब्ला माने ओ इसोरनो बावग्रोयैनि सिगांनो बावग्रोआब्ला जोंङो रावबो जानाय जायामोन आरो नोंथां नाथाय दा जोंङो माने आथिसुवा जायैनि सिगांनो गासैबो फिथाइ सामथायखौनो सिरिलांनाय बा ओ दाउखा, सिला बा जिब -जुनार बा जोंङो जों गावनो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ।
औ बिदिनो माने जोंहा गोबां -गोबां फोरबोआवहाय गोबां- गोबां समजों लोगोसेयै गोरोबो जेरै आमथिसुवायाव जोंहा फिथाइ- सामथाय जानायनि थाखाय फालिबाय खाथि आसायावहाय ओ माइ गोदान ओंखारनायनि थाखाय दुब्लि फोथारावहाय फालिबाय आरो अ' मागो फोरबोआवहाय माने ओ माइ गोदान मोननायनि बा दुब्लि फोथाराव जोंहा मागो होनबाथ' माइ हाखांङो अब्ला माइ ओ मोननायनि थाखाय माने मागो फोरबोआवहाय जोङो फिथा सौराय जानायखौ ओ फालियो ओ बेफोरबायदिनो गोबां ओ फोरबो लाना फोरबो जोंङो फालिनाय बा माखासे नेमखान्थि दं नङा होमबा नोंथां ओ अब्ला नोंथाङा बे जोंनि बर'निनो माखासे फोरबोफोरखौ नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि फालियोबा ओ मा मायै ओ खुंनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथाङानो दानि एसे आगोलाव बुंलांनाय बायदि गासैबो फोरबोखौनो जोंनि जायगायावबो जेरैबायदि नोंथांनि जायगायाव खुङो थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो खुंनाय जायो। नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरै जोंनि बर'नि रंजालि फोरबो फोरबो बैसागु फोरबोखौ जों सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्रायनो फालियो बेवहाय जों बैसागुखौ मोननै रोखोम रोखोमनि खालामो जेरैबायदि मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु मोसौ बैसागुखौहाय जोंङो बैसागुनि सि खालि खालामो बेवहाय मोसौनि मुङै जोंङो मोसौखौ दुब्लि फारसे एबा फोथार फारसे होनानै लांनानै बेवहाय मोसौनि थाखाय खालामनानै लांनाय जेरैबायदि लाव, फान्थाव हालदै आरो दुम्ब्रु फिथाइनि मालाखौ जों मोसौखौ फोथार फारसे लांनानै थुखैनानै गानहोयो बेवहायबो मोसौ थुखैनायाव बेवहाय मोसौनि मुङै खननाय मेथाइ दङ जेरैबायदि लाव जा फान थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबायथा बिमानि खिथेर बिफानि खि गेदेर नों जागोन हालुवा गेदेर बायदि मेथाइ खननानै थिखिलि दालाय एबा थाराय गाज्लिजों बुज्राव बुज्राव मोसौखौ थुखैनाय जायो। मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव जों मोसौनियाव गोसोम दागा होनाय जायो। गोसोम दाखौ होनाय माने मोसौनियाव बेमार आजार एबा बायदि गाज्रि बेरामा जायिनि थाखाय जों मोसौनियाव गोसोम दागोखौ फुनाय जायो। बेनि फारसे जों मोसौखौ दुब्लियाव खानानै गारबोयो। बेनि उनावहाय जोंङो मानसि बैसागुआव फुंङावनो दुगैस्रां लोबस्रां जों इसोरनि मुङै खुलुमनाय जायो बोसोर गोदाननि मुङै।
औ।
बेनि उनावहाय बयबो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमो आरो गेदेराबो उन्दैनो बोर सारस्रियो। बेनि उनावहाय जोंनिया बे दिनखालिनो गोखा गोखै जानाय नेम दङ बेवहाय एक्स' एकथा मैगंखौ खांफिननानै जोंनिया सोरबा बेदरजों संजायो आरो सोरबायाबा ओरैनो एवनानै जायो बेखौ जानाय माने जोंनियाव बेराम आजारा जानो हाया होननायखौ गोदो गोदायनि आबै आबौनि फ्रायनो जों खोनानो मोनो। जों बैसागुआव बयबो गथ' गथाय बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बयबो बर'नि दोरोङारि खाम जथा सेरजा सि फुं बायदिसिनाखौ लानानै खुगाजों खननानै मेथाइ रोजाब रोजाब बयबो हायला हुइला बर'नि गोमो गोजा दख'ना गाननानै आरो हौवाफोरा गामसा आर'नाइ फालि आर'नाइनि गसथा गाननानै बयबो रंजा बाजायै गोसो होसारनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो। आरो न'खरनि बिगोमाया जा अननानै रां माइरं दउदै बायदिसिना हरो बेखौ जों लांनो नांगौ आरो बिदिनो जोङो गंफ्रोमबो गामियावनो रंजा बाजा मोसाखांनायनि उनाव जोंनिया दाउ अमा हांसोनिबो बैसागु दङ जेरैबायदि जों बैसागु मोसाखांनानै मोसानायनि उनाव जा रां एबा माइरं दैरं मोनो। बेखौ जों ज'नो जालायनाय नेम दं बेवहाय अमा जानाय दाउ जानाय हुदा दङ बेखौनो जों दाउ अमा हांसोनि बैसागु होननानै बुङो जेरैबादि नो थाङानो बुंलांखादों जोंनिया मागो दमासिखौबो खालामबोदों होननानै जोङो मागो दमासिखौ खालामो मानो होनोबा जोङो जेब्ला जों आबादखौ मावखांनायनि उनाव मोजां फिथाइ मोनो अब्ला जोङो बेवहाय ओंखाम गोदान जानाय एबा जों माइरंखौ गोदानखौ बाहायग्रोयो जेरैबायदि जों फिथा फिथायाबो गोबां रोखोमनि दं जेरैबायदि लावदुम फिथा। बर'नि मुंदांखा फिथा होननानै बुङोब्ला जों लावदुम फिथाखौ बुंनांगोन। आरो बेवहाय थावनि फिथा एन्थाब नालेंखर नखरनि लारु सिबिंनि लारु दानियाथ' गोबां जों बानायनायखौ नुनो मोनो। गोदो बांसिन जों एन्थाब फिथा थावनि लारु लावदुम फिथा खौल' बानायनाय नुयोमोन दिनै सुबुंफोरा गोबां बानायनो रोंनानै गुबुन गुबुन फिथा बानायनो रोंबाय बेफोरखौ जों बयबो न'खरावनो थाङोब्ला मोनजायो
औ
आरो बेनि अनगायैबो बुंलांबाय जे नोंथाङा जोंनियाव काति फोरबोखौ फालियो औ नंगौ। जेब्ला जों आबादखौ मावखांनायनि उनाव फोथाराव
औ
माइया बिदां लाजिनो एबा फिथाइ ओंखारो अब्ला जों दुब्लियाव थांनानै इसोरनि मुङाव साथि खाला गय फाथै होनानै आरो बेवहाय गाजि बुट बायदिसिना फिथाइ सामथाइखौ होनानै जाहाथे जोंनि आबादा मोजां जानाय गोथां एबा आबादाव बायदिसिना गाज्रि जि एम्फौ बायदिसिनाया जोंनि आबादखौ नस्थ' खालामा होननानै जों इसोरनि मुङै आर'ज खालामो
औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों दिनैनि आयदाखौ सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों औ दे औ